हेलौ।
हेल'।
औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
ओं ओं खोनादों।
अ नोंथाङा ओरैनो फ्रि सम दंमोन नोंजों माखासे आयदानि सायाव रायजलायनो हागोन नामा?
औ जागोन दे हागोन।
माने दानि जुगनि रां आरजिनायनायनि सायाव जेनेबा बोरै बोरै। माइ बिफोरा बायदिनि सायावरालायदोमोन माने नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
अ
हो।
नोंथाङा बुंग्रोलाय‌ एसे।
अ आ रां आरजिनायनि सायाव बुंब्लाथ' दानि आजिखालिनि। जों माने गोबां बेलेग बेलेग माबा खामानि मावनानै आरोलाव आरिनाय नुनो मोनो। जेरै सारासनस्रा जायो ओरैनो जोंनि मानसिफ्राथ' दाउ अमा फिनानैबो जोङो थां आरजिनायखौ जोपङो नुनो मोनो। मैगं थाइगं गायनाय जेरै- न' आव मैगं थाइगं गायनानै बेखौ जों हााइफोराव। लांनानै फाननायखौ नुनो मोनो।
औ।
आरो जेनेबा हमना ला गय सिजोनाव गय गय ला गय गयखौ बायस'नानै सोरबा सोरबा गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो ओरैनो जों जोंनि मानसिफोरा बांसिन न'आव ना फिसिनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय फिसिनाय बोरमा मोसौ बेफोरजोंबो जों गोरलैनो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ।
नोंथांनि नुनायावलाय नोंथां मोनथिखौलाय बोरै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंनियावबो बेफोरबायदिनो ओ बेफार फालांगि। मावनानैनो गोबां सुबुंफोरा रां आरजियो। गोबां सु- सुबुंफोरखौ जों बिदिनो नुबोगासिनो बांसिन मानसियानो जेनेबा ओ- बेफा बिदिनो साख्रि बाख्रि मोनजोबा नङा होम्बा
उम
बेफोरनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो बेफार फालांगि मावो जेरै बेसर आबाद आबाद सबाय सिबिंनि आबाद बेबायदिनो माइ आबाद मावनानैबो ओमफ्राय बेबायदिनो। गोबां बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय जायो आरोना बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ- रां आरजियो बेनि अनगायैबो बिदिनो जिब जुनार फिसिनाय जेरै मोसौ बोरमा दाउ अमा बायदिसिना लानानै जोंनि
उम
बर' सुबुंफोरा दासिमहालागै न'खरखौ सालायबोगासिनो आरो
उम
बेबायदिनो आथिखालावथ' जेनेबा थांलाय फैलायनि राहायाबो गोबां मोजां जाना फैबाय जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो जोंनि जायगानिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलफोरावबो बिदिनो बेफार फालांगि मावहैनाय मानाय बेफोरो गोबां जौगाबोदों आरो
हम-
दा- बिदिनो थांलाय फैलाय जेराव जि जायगायाव थांलाय फैलायनि मोजां सुबिदा दं बे जायगायावबो बे जायगायावनो जेनेबा बेफार फालांगियाबो मोजां जायो नङा होम्बा हेल'
औ- उम
औ- दा नोंथांनिथिं माबायदि मा
मानि सायाव जेनेबा बांसिनै बेफारा मोजां सोलियो बेखौ सिम फोरमायनो हागोन ना
माखासे खोखौनो गां खाबाय जे ज खोनादों नोंथाङा खोनादों ना
औ- औ- खोनादों
माने जोंथिंबो बिदिनो सरासनस्रा ओरैनो जेनेबा आबाद मावनाय जेरै बानलु फान्थाव फान्थाव बिलाथि बिदिनो आबाद होनबाथ' जों गोबां आबाद मावा गोरान आबाद गिसि आबाद दा बिदिनो आबाद मावो जेनेबा न'आव मावनानै सोरबा सोरबा गावसोरनो आन्दा हान्थ हान गावसोरनो बाजाराव थांनानै फानहैयो सोरबा सोरबा खिन्थु बांसिनानो गावसोरो थाङालासिनो गुबुननो फायखारिनो हरनानै फायखारिया बाजाराव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आरो जों ओरैनो बुंनो थाङोबा जेब्ला नों गावनो हाथायाव फाननानै फाननो हायोबा नोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो दा हमना ला माइ आबादफोरखौबो सोरबा सोरबा न'आव जानो आान्थाखौ लाखिनानै गासिखौबो फानजोबनायखौ जों नुनो मोनो बांसिनानो माने बयबो माने माइ आबादखौ मावग्रोनाय ' बयबो मावखायो होमबाबो माने माखासेया बेखौ माने रांनि थाखाय फाननो रांनि थाखाय फाननांगौ जायो आरो ना न'आव थाल न'आव माखासे लाखिनानै फानजोबनायखौ जों नुनो मोनो।
उम
दा जोंथिंबो बिदिनो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गावसोरनायाबल' साख्रि गैजोबाना सोरबा सोरबा बिदिनो दखान दखान फोर होनायखौ जों नुनो मोनो आरो न'आवनो गेलामा दखान होनाय बिदिनो सोरबा जि दानानै फाननाय बिदि जखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा माबाफोर मावबगोन नामा एसे
औ जेनेबा। बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनाया ओ सासे सुबुंखौहाय मोनसे नखरखौ खुंफुंनायाव ओ गोबां बिहोमा होयो आरो जेनेबा ओ जाय लेखा फरा गोरों बिसोरबोथ' गासैबो जेनेबा साख्रिखौनो मोनथारगोन बेबो नंङा बे बेफोरनि अनगायैबो फरायनाय सुबुंफोराबो ओ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जेनेबा ओ अमाफोरनि फार्म दाउनि फार्म बोरमा फोरनि फार्म बिदि खुलिनानैहाय जेनेबा थांना थानायनि लामाखौ ओ मोननो हायो आरो।
उम
दा बे बेलायावहाय जेनबा गोबां सुबुंङानो उम गाव गावनि नांनाय थांना थानायाव नांगौ जानाय ओ गासै जिरादफोरखौनो बेफोरबायदिनि गेजेरजों मोननाय जायो जेनेबा ओ
हेलोव हेलोव
हेलौ खोनादों?
हेलोव
अ हेलौ खोनादों ना?
औ बुंनो
औ औ दा आथिखालावहाय बेफोरनि जेनेबा जौगानायनि फारसे ओ माबायदि नोंथांङा नोंथांनि नोजोरजों एसे बुंना होनो हागोन नामा?
उम आथिखालाव बिदिनो जेनोबा गोदोनि जुगावथ' लामा थामा माने मोजां गैयामोनना हान्था मेला गारि मथरनि एभेलेबेल गैयामोन। बे समाव माने मानसिफोरा माने बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जेनेबा हमना ला मैगं थाइगं आबाद लानानै माने हान्थिनो बेगफोरखौ माने गुबुनाव फानहैनो थाखाय जोबोर खस्थ'मोन माने दानि जुगाव जों बेफोरखौ गोरलैयावनो माबानायखौ नुनो मोनसै। आरो आबाद ओ बिजनेस होननानै बुंङोब्ला जेरै दाममलिग खामानि होनो दानि जुगाव जों साख्रिजों बेबाबो जों गोरलैयैनो माखासे माबाफोरखौ मान जेनेबा मानसिफोरनि मा नांगौ बेखौ जोंङो गिबियावनो नायगिरनांगोन मा बेसादखौ बांसिनब्रा गोनांथि जायो बेखौ नायनानै जोंङो आबाद ओ ओ बिजनेस समावनो गोनां जानांङो आरोना रां आरजिनाया बेजों बिदि गो बिदिबो आर्जिनो हागोन माने मानसिफोरनो मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ मोजाङै ओ नायगोर नायबिजिरग्रोनांगोन फार्स्टआव बिनि उनाव जेनेबा ओमफाय बिनि उनाव जों बे बेसाद खौ लाबोनानै बे ओ हाथायाव लांनो हानांगोन आरो जेरै हमना ला दा हाथाइआव सोरबा आलु फानदों आलुआ जेनेबा थामजि रां आवबा नोंङो जुदि न'आव गायखानायबा नोंङो थाम नैजि नैजिबायाव हैना हलसेल रेटआव हैनानै हलसेल दामाव हैनानै नोंङो होन होनबा नोंना बुरजा फारमोनहागोन ना दसे नो दा बेफोरनो गोबां माने माखासे जोंङो नायबिजिरनांगोन आरोना बिजनेस मावैनि सिगां स' बेफोरनो आरो दानि जुग आरो गोदोनि जुगाव गोबां सोलायबाय
औ नंगौ नोंथां
आरो आंहा जुदि होनोब्ला मानसिफ्रा दाना बयबो बहुद बांसिन मानसियानो नोड़ो गावसिनि माबायानो गावसिनि न'आव जानो थाखायल' मावा आबादखौ बयबो बे खावसे आबादखौ फाननानै नाङा होननायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै दाउ अमा फिसिनाय बेयावबो जों गोबां रां आरजिनो हायो जेरै- ओ नों दं नोंथाङा दहाय होनलांखाबाय ओ दाउ दाउ फार्म, बोरमा फार्म, अमा फार्म ज' जेनेबा हमना ला जोङो ओ अमा फाराम खुलिनानै अमाखौ दस बिसथासो दोनदो आरो बिनि सायाव आरो अमाया फिसा जाबावगोन बि उनाव एरबाय थागोन नोंथाङा बेखौ मोजाङै नायब्लानो जाबाय आरो नायनानै जेब्ला गिदिर जायो अब्ला फानदो दाउ आरो दाउआबोथ' गोबां एरैनो आजिखालि दाउखौ माला एकस'थासो फिदो बिनि उनाव दाउआ देरबाथाय आरो फिसा होबैबैगोन फिसा होबावगोन दावदै द बिदै दैगोन बिदैखौ फानना मोनगोन स' बेफोरनो आरो आरो जों माखासे माखासे आरो ना फिनायखौबो जों नुनो मोनो आथिखालाव खिन्थु आथिखालाव मा मानसिफ्रा मा खालामो फैसा रांनि थाखायनो रां बांसिन मोननो थाखायनो ना नायाबो रासायनारि खासो नाया रासों जेनेबा बिगियानारि हासार बायदिसिना बाहायनानै नाखौ फेेरनायखौ जों नुनो मोनो बेनि बेसआव बेफोरो गोरोन्थि आरो बेफोरखौ मा मावैयानो साबसिन फैसा रां खामायनो थाखाय मानसिफ्रा बेखौ खालामगासिनो माने रासनारि हासार बायदिसिना बाहायनानै नाखौ फिनाय जायो आरो आरो लां बोथोर दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जेनेबा माइ गायनाय माइ गायनानैबो माखासे रां मा रां आरजिनो हायो आरोना आरो गोजां बोथोराव जेनेबा हमना ला माखासे मानसिफ्रा गयनि गयनि बेफार फालांगि खालामो दे होमबा जोंना टाइमआबो जाथ'बाय नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे नोंथां